औ
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय। औ ओ बिदिब्ला आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायाव फन खालामनाय जादों नोंथां। आयदायानो जाहैबाय ओ आयदायानो जाहै फ्राय माने जोंनि बर'फ्रा बबे हाबा हुखाखौ बा मा मा खामानिफोरखौ मावनानै माने गावनि न'खरखौ गोदोनिफ्रायनो सालायबोनाय बेखौ जों बांसिन नुदोंमोन नुनो मोनदों बेफोरनि सायाव सावरायजा
अ बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां बेफोर बे आयदाया जोबोद रायलायथाव आरो
औ औ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागायनानै होदो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन औ बर'फोरनि मावनाय नङाहोनबा नोथां बा बरफ्रा मा मा हाबा मावनानै गाव गावनि जिउखौ खुंबोदोंमोन गोदोनि समाव नङामा नोंथां दा जोङो हाबा होनना बुङोबा जोङो बर'फोरा आखाइनि हाबाखौ गोबां मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बै समावहाय मानो होनोबा बै समावथ' रांखान्थि हालोदा मोजां नंखामोन।
दा मोजां नंखायाबो नालाय औ नंगौ थारैनो दा बै समाव मा दा जोंनि मानसिफोरा बांसिनानो
गावनि आखाइनि हाबाखौ मावनानै गाव गावनि जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ औ जेरै आं मोनसे आखाइ हाबा होनना बुंओ औ जोंनिया
बे जाहैबाय दानाय लुनाय आखाइनि हाबा जेरै- जाय जों बेखौ होनना बुङो अयबिंनि हिसाब
औ औ नंगौ औ
औ बे इसानसालियावहाय बा इसान दानायावहाय जों मा खालामो जों जायो नङा होमबा नोंथां। जि गाव गावनि गाननाय दख'ना नङाहोनबा नोंथां बेयाव द दख'ना थायोबा जेनेबा गोबां रोखोमनि जानो हागौ गोजा गोथां गोमो गुफुर। बाथ' गां नङा होमबा नोंथां आरो गोजा आरो बायदि बायदि गाबनि जानो हागौ आरो बेन हानाया आरो दख'नाया आरो बेनि उनाव आरो मा दाबावो जोमग्रा जाय जों फास्रा होनना बुङो फास्राखौबो बिदिनो गोजा गोथां गोमो गुफुर बायदि बायदि गाबनि जानो हागौ आरो बेबो बिदि दायो। आरो लोगोसे ओ गामुसा जायखौनो बर'फोरनि नङा होबा नोंथां बर' हौवाफोरा गानो बे गामसाखौ। दायो आरो सिमा सिमाबो दायो आरो आर'नाइ नङाहोनबा नोथां। आर'नाइाव जोङो बर'फोरा मा खालामो आगर एरनाय बा गुबुन गुबुन खालारनि आर'नाइ दानाय बेफोरखौहाय बाहायो आरो दा बे आर'नाइफोराव जोङो बा दख'नाफोराव जों आलदा आलदा रोखोमनि माखासे आगरफोर एरो आरो बे आगरफोरा जाबाय फारौ मेगन आखाइ आगर नङा होमबा नोंथां हाजो आगर दाउ दाउसरा मोख्रेब आगर नङ होमबा नोंथां आरो माखासे गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ बे ओ गानग्रा जिफोरावहाय
औ औ थारैनो औ
फोरखौनो ओ नो फाननानै नङा होमबा नोंथां बेफोर जिफोरखौनो फाननानै जोंनि बर'फोरा बा जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावनि जिउखौ खुंदोंमोन लोगोसे गावनि न'खर सालायनाय बा गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनाय नङाबा नोंथां दा बेफोरखौहाय बिदिनो दायै दायै जोंनि बर'फोरा गाव गावनि जिउ खुंबोदोंमोन मानो मानोना बे जिफोरा जोबोद दाम गोसाबो नालाय नोंथां दामबो मोनो आरो बै समाव जोंनि ब मा खालामोन फुं फुंनि समनिफ्रायनो माने
निफ्रायनो औ
थिनथा सारिथा गाहामनिफायनो फुंनिफायनो बिराद सानसे गाहाम दायोमोन आरो एखेबारे सानसेयावनो द ख'नाफोरखौ गांथाम गाहाम हायोमोन आरो नोंथां बेफोरबायदि दानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन एखेबारे माने जों खोनानो मोनदों बै समाव बा नुनोबो मोनखादों बर' गामि फोराव माबायदि जायोन एखेबारे दानाया सोरबानो खाल्थाव खुल्थाव खाल्थाव खुथाव बिदि जायोमोन आरो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ खाल्थाव खुल्थाव माने आवास जायो नालाय नोंथां थारा थार होनना बुङो एखेबारे
दा बिदि खोनानो मोनोमोन आरो जोंनि बर' गामिफोराव दाबो दायो नोंथां गोबां ओनसोलफोराव दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थादों आरो जेरै हौवाफोरनि होनना बुङोबा नोंथां म मा जेखाय खबाय हेबनाय नोंथां हौवाफोरा मा खालामो जोंनि बर'फोरा औवाजों जाय जोंनावथ' औवाफ्रा मेरला थाखायो नालाय नोंथां औवाजोंहाय ओरै खा थि एखेबारे दाननानै मा खालामो गावनि जखा लानानै खाथि सोयो आरो खाथि सैनानै ओरैबायदि फोराननानै आराम फोराननानै बेखौहाय बबावबा फिफां सायाफोराव जिरायनानै मा खालामो खाथिफोरखौ सैनानै मा खालामो जेखाइ हेबो आरो जेखाइ खबाय नङा होमबा नोंथां बा सान्द्रि संग्राय नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ हेबनानै मा खालामो जेब्ला खाथिफ्राव बा बाजारफोर जाया होमबा नोंथां जोंना उइ खलि बा मालाबा मालाबा दैलि बाजार बा सप्ता बाजार होनना बुङो जोङो बेफोरावहाय बेफोर खबाइ जेखाइ खबाय संग्राय सान्द्रि बेफोरखौ हेबै हेबै लांनानै फानहैयोमोन आरो नोंथां दा बेफोरजोंहायबो हौवा मानसिफोरा गोबां गावनि जिउ खुंनायावहाय हेफाजाब होबोदों आरो रांखान्थि आरजिनोहाव नङा होमबा नोंथां दा बेफोर आखायनि हाबाफोरखौ जोंनि बर'फ्रा मावबोबाय थादों आरो बै समनिफाय नङा होमबा नोंथां दा बेफोराव माखासे जोंनि बर'फोरनि आखाइनि हाबाफ्रा माने गोदो गोदायनिफायनो सोलिबोबाय थादों आरो नोंथां आरो बे हाबाया दासिमबो दङ आरो जोङो गोबां बर' ओनसोलफोराव जों बे आखायनि हाबा दानाय लुनायफोरखौ जोङो दाबो नुयो आरो नङा होमबा नोंथां गामि ओनसोलाव थाङोबा दा नोंथांखौबो आङो नोंथांनि मोनदांथियाव जोंनि बर'फोरा माबादि आखाइनि हाबा मावबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां दा बेखौ नोंथांखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो नोंथां।
जागोन नोंथां अ दा नोंथाङानो माखासेखौ बुंलांखाबाय नङा होमबा नोंथां। दा आंबो माने आंनि मोनदांथिखौ माने फोरमायनो आं सानबाय आरोखि दा। दा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि बर'फ्रा गामि ओनसोलाव बा हादान ओन सोलाव थाबोनानै रायजो जाबोनाय जाबोग्राखा आरोखि नोंथां। औ दा जोंहा गोदो गो दाय मा बेहाय गामियाव जेखौ खामानिखौ मोनो जों बेखौनो मावो आरोखि। जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय जेखाय खबाइ हेबनाय सि दानाय बिदिनो आरो जोंहा गुबुन गुबुन जेरै माइ गायनानै न'खर सामलायबोनाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन मैगं मैला न'नि बारिफ्रावनो लाव खुमब्राफोर बेफोर खौ मावनानै माने न'खर सोलिबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां।
औ नोंथां।
दा जोंना माखासे आरो दंबावो जाहैबाय बिदिनो जेरैहाय एम्फौ फिनानै एम्फौ लाथा फिनानै गावनि न'खरखौ सामलायबोनाय नङा होमबा? नोंथां औ बेफोरबादि जों जोंनि बर' ओनसोलाव माने बा बर'फोरखौ बेफोर बायदिखौ मावनानै गावनि न'खरखौ सामलायबोनाय खौ जों नुनो मोनदों आरोखि जेरैहाय जों एम्फौ ला था होनना बुंङोब्लाथ' मोनसे एम्फौ फिथोब नङाहोम्बा नोंथां आरो बे जोंहा मा खालामो एम्फौखौबो फाननानै जों न'खराव रां आरजिनो हायो। आरोबा बेखौ जों जानोबो हायो औ औ आरो जोंहा मा? एमफौनि फिथोब जायखौहाय जों माने बाजारफ्राव केजि हिसाब फानो। आरो जायफ्रा फाना न'आवनो बियो माने खुन्दुं दिहुननानैबाबो गोदोनि समाव मा बे फिथोबनिफ्राय दैयाव सोमनानै मोनसे खुन्दुं दिहुनोमोन आरोखि आरो बेजोंनो जों जों गोदोनि जोंनि बर' आइजोफ्रा मा ओ सि दायोमोन बा बिदिनो जोमग्रा बायदिसिना ओरै गोजां बोथोराव जोमग्रा आरोखि बेफोरखौ दानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। औ औ नंगौ नोंथां। आरो जोंहा नोंथाङाथ' बुंलाबाय जेखाइ खबाइ सेन सान्द्रै सं संग्राय हेबनाय नङाहोमबा नोंथां औ जेखाइ खबाइ खौथ' माने जोंनि गोदोनि बांसिनानो माने रोंजोबखायोमोन आरोखि न' ख'राव सासेया जोंना रोंखायोमोन औ जायखौहाय जोंनि आइजोफ्रा माने ना गुरनायाव बाहायोमोन जाय आइजेंङा माने जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां मोनसे आइजें होननानै जों बुंनांगौ आरोखि औ आरो जोंहा संग्राय सानद्रि जाहैबाय जाय सं सानद्रि होनोबाथ' जोंहा माखौ बुजियो माइ सालिग्रा नङाहोमबा नों थां आह औ औ आरो जोंहा सा संग्राय होननानै बुङोब्लाथ' माइ जावग्रा बेफोरबायदिखौ जों माने बुजियो आरोखि नोंथां माइ जावग्राया जास्ट मा खालामो? बे माने बेफोर माने जेनेबा गुग्ला गुग्लि जेनेबा बेफोरखौल' सालिनाय माख्रिखौ मोजाङै थख' खालामनाय जायो आरोखि बेफोरजोंहाय ओमफ्राय सानद्रिजों मा सालायो बे गिदिर गिदिर जेनेबा माइ ओरैनो माबाफोर जानाय जेनेबा मिलाव सौहैसैबा जेनेबा गोदोनि मानसिफ्रा बे मा सानद्रिजों सालिग्रोनायखौ जों नुयोमोन आरोखि औ मोजां मोजाङा सिङाव थाबाय ओमफ्राय बे गाज्रि गाज्रिया मैला बा माबा मोनसे बिलाइफोर थाबथारला बायनाय रोदा बेफोर थानाय बेफोर मानि बाहाय थख' जानानै बेफोरखौ थख' खालामनो हायोमोन आरोखि बेफोरजोंनो दा बेफोरबादि हेब नानैबो जोंनि आइजो जोंनि मा गोदोनि मानसिफ्रा न'खरखौ सामलायबोनायखौ जों नुदों आरोखि। आमफ्राय बिदि बिदिनो जोंहा थाबाय गोदोनि मानसिफ्रा मा जेबो बिराद हेबनो रोंगौमोन आरो नोंथां जे ना सारग्रा जे। नङा होमबा नोंथां औ। बे ना सारग्रा जेफोरखौबो माने हेबोमोन आरोखि बोराय बोराय मानसिफ्रा माने सियाराव आराम जिरायलायनानै बिफां सायख्लिमाव खाखो दावलायनानै माने बेफोर खौनो सानफा एफा सानफा एफा सानसेजोंथ' हेबनो हाया नालाय नोंथां माने सान फा एफा सानफा एफा बेखौ हेबखां जोबनानै ओमफाय मा खालामो बिदिनो खाथि खालानि बाजारफ्राव फाननो लांनाय मा लांनाय जों बेफोर नुनो मोनदोंमोन आरोखि नोंथां औ आरो जोंहा गुबुन मो एसे दंबावो नोंथां बिदिनो जोंहा मा जुंगाल बानायनाय नङा होम्बा नोंथां जुंगाल बानायनानैबो फाननायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरोखि जुंगाल नांगाल जाय माने जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां आरोखि औ जुंगालखौ दाननो थाखाय जोंना मा नांगौ खौ मोनसे औवा नांगौ औवा औवाथ' नङा जाहैबाय औ औवाखौ नांगौ जुंगालखौ ओमफ्राय नांगोलखौ जोंना मोनसे दंफां नांगौ औ। औ जुंगाला बांसिन औवा बुरखाखौ बानायनाय नुयोमोन नोंथां गोदोनि दिनाव आरोखि। खि औ बेफोरजोंनो माने दाननानैबो फानहैनाय जेरै नांगाल नांगालाबो माने दाननो गोरोंफ्रा बेराद माने दानो नांगाल। दानै दानै फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां दा नांगाल दाननाय खौ बेफोर नांगाल जुंगाल बेफोरखौ दाननानै माने फाननायखौ जोंनि बर' ओनसोलाव खम नुनो मोनबाय आरोखि। नोंथां मानि नुनो मोनला दानि समाव बांसिन मानि मा दानि गोदान गोनोखो जुग आरो मानि जुगनि ट्रेक्टरफोरखौ जों बाहायनायखौसो जों बांसिन नुनो मोनसै आरोखि।
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां।
आरो बेनिफ्राय जोंहा दंबावो जाहैबाय ओम दा जोंहा माने खदाल फिखुंफोरखौबो फाननायखौ जों दा नुबावो आरोखि नोंथा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव औ खदाल फिखुं फोरखौनो माने बै गो मोजां मोजां दंफां जेरै सिगुनफोरनो गोरा जायो नालाय बेफोर दंफांफ्रा माने बेफोरखौ दाननानै ओ नैजौ गाहाम नैजौ नैजौ गाहाम मोनो आरोखि गंसेयाव नोंथां। बेफोरबायदि खदाल फिखुंफ्राबो फाननानै बाजारफ्राव आरोखि। दा बेफोरखौबो मानि बै हाल माबानि आलि खोग्राबा दैज्लां बोथोराव आलि खोनो थाखाय बायनानै लायो आरोखि औ बेफोर बायदि मावनानै माने जोंनि न'खरखौ सालायबोनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां दा नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायना नोंथां। औ नोंगौ नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम थाबाय। औ औ